औ नोंथां औ।
उ।
औ नोंथां।
दा होमब्ला जोङो
औ नोंथां।
जागायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ।
दे जागोन ओ बुंदो दे नोंथां माबा मानोबा फन हरदोंमोन नोंथाङा?
नो फन हरनाय जाहोना बेनोदि आं नोंथांजों खोमसि फोथायनायनि सायाव सावरायनो सानदों। थ नोंथां औ नोंथाङा औ दे बिदिब्ला जागायनोसै।
औ नोंथां।
औ दा खोमसि फोथायनाय होनोब्लाथ'
औ नोंथां। औ नोंथां
औ नोंथांखौ आङो खोमसि फोथायनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों। दा जों खोमसिखौ बारा खोमसि फोथायनायखौ ज जों माने बारा फोथायजा जाया ना मा होनो नोंथां
औ नोंथां।
औ दा नोंथाङा मा सानो खोमसि फोथायनायनि सायाव
औ नोंथां दा नै नोंथां खोमसि फोथायनाय होनबाथ माने गोबां बिथिङावनो नुनो मोनो।
बिथिंआवनो नुनो मोनो बा जेरै
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोना नोंथां।
औ नोंथां जोंहा मानि खोमसि फोथायनायखौ गोबां बिथिङाव नुयो जेरै सोरबा सुबुंफोरा ओ अबेबा गावनि न' सेरफोराव दाउखाफोर बानानै गाबोबा न'नि उखुम मोदैयाव बेफोरखौ मोनसे से ओ खैफोदनि इसारा बा निदान जागोननि इसारा होननानै फोथायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो थिग बिदिनो जेरै ओ जों गारिफोर सालायबा मटरफोर साइकेलफोर सालायबा जोङो लामा सामायाव जोंनि सिगांजों माने मावजि गोसोमफोर बारस' होयोबा जों बेखौबो ससे दावखोलांनानै बा ससे थांनानै जोङो माबा मोनसे जाहैगोन सानोबा एक्सिडेन्ट माने जाब्रबथायफोर जाहैगोन बेफोरबायदि साननानै जों गारिखौ लाखि सिगां लाखिग्रोनानै माने एसे उनजों फावसायफिननानै माने बेल दामनानै माने ओमफ्रायसो बारो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां आरो थिग बिदिनो जेरै बुङो ओ जोंनि बर'फ्राथ' बुंबावसो बर' हारिया ओ जेनबा अबेवबा सैमा खिनायफोर नुब्लाबो जात्रा नासथ' जायो होननानै बेफोरबायदि बुङो आरो फोथायो आरो नङा हमबा नोंथां। आरो लोगोसे खोमसि फो थायनाय होनना बुङोब्ला जोंहा दायना बेफोरबायदिनि खोथाखौबो एसे सावरायनांगोन नङा होमबा नोंथां? जेरै आ दायना होनना बुङोब्ला जोङो गोबां गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जोंनि हारियावहाय बेफोरबायदिखौ लानानै गोबां एसे दाहा बाजि जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नङा होमबा नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
बिदिनो नङैखौ दायना साजायनानै जेनेबा बुथारनाय मानाय बे फोरबायदिखौ जोङो मानि गोदो गोदायनि समाव आबै आबौमोननि समाव जों गोबां नुनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
बेफोर माने जों बायदि सुबुंफोरा जेनेबा आ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै जेनेबा बेफोरबायदिखौ दासिमबो फोथायबावोबा जेरै ओ दाउखा गाबनाय मावउजि गोसोम बारस'नाय बा सैमा खिनाय बेफोरखौ जोङो जाथ्रा नस्थ' जायो बा खैफोद जायोबा निदान जायो बा जाब्रबथाय जायो। बेफोरखौ जोङो जेनेबा फोथायनाय लाखिबायोबा जों बोरै जागोन नोंथां गोजौ थाखोनि सा
सोलोंथाइ लानानै।
बेफोरो गोदो जोंनि आबै आबौमोननि समनि सि नि खोथा आरोना फोथायनाय गावसिनि फोथायनाय लानानै नाथाय जों दा बे गोबां माने जों माबा जाबाय जौगासा सारबाय जोंनि ओनसोलफोरा आरो साननाय हनायफ्रा आरो लोगोसेनो गोबां गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबाय। बेफोराव जों बेफोरखौ फोथायोबा माने जोंनि सोलोंथाइ लानायफोरा माने बेखार जागोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुं
नांङा होमबा नोंथां दा गोदो गोदाय थ' जों नुनो मोनबोदों जेरै ओ दायना बा माबा मा दायना साजायनानै सोरखौबा नखरखौनो बेनि जाय खौ दायना होनो बेखौ बुथारसे बुथारनानै आरो बै नखरनि मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौ बुथारजोबो आरो औ खोनादोंना नो
नोंथाङा औ खोनादों।
दा ओ बिदिनो जेरै गोबां जोंनि बर' गामिफोराव ओ सानथ्र'हायै बेफोरबायदि जेन'नाखि माबा जाबोनाय ओ बेफोरबायदि जेनेबा दावराव दावसि जाबोनाय बेफोरबायदि खाहानिफोर
फोरखौ जो़ नु औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा आंनि रायज्लायनायखौ थाबथा थाबथा बिदि खोनादों नामा नोंथां?
ओहो ओहो खोनायाखै नोंनि रायलायनायखौ मोजाङैनो खोनादों। औ क्लियार खोनादों आं।
औ नोंथां। थिग ओ बिदिनो जोंहा जेरै बेफोरबायदि खोमसि फो थायनाय जों बेफोरखौ दा हमथानाया जोंनिनो आखायाव नों आं नोंथांमोननिनो आखायावनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
फोथायनायखौ होबथानाया। जोङो गामि गामि एवारनेस होनांगोन आरो बे नि सोमोन्दै बुंनांगोन गामि ओनसोलाव थांनानै जायनाखि गामिनि आइ आफामोन बिथांमोना दासिमबो जोंनि आ बै आबौनि बेफोरबायदि होलांनाय जेनाखि बेफोरबायदि खोथाफोर ओ मावजि बारस'नाय बा दाउखा गाबनाय बा ओ सैमा खिनाय बेफोरखौ फोथायनाय लाखियो नङामा नोंथां गामि ओनसोलफोराव बेखायनो जोङो बे‌ थांमोननिखौ बुजायनांगोन जेनबा गामि ओनसोलफ्राव जोङो एवारनेस होनांगोन बेफोरनि सोमोन्दै जोङो बुंनानै हैनांगोन ओ मानि थाखाय बेफोरखौ फोथायनाङा आरो मानो फो थायनाङा आरो गोदो मानो फोथाय दोंमोन बेफोरनि माने गुदि खिथा माने-माने गुबै जाहोनखौ खिन्थाना होजोबनांगोन आरो जोंनो खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनागासिनो
बैफोरबायदिनो जों माबानांगोन आरो बेफोरबायदिनो फोजोबलांनांगोन दा नोंथाङाबो बेफोरनि सायावनो बे सैमा खिनाय बा ओ मा माबा मावजि बारस'नाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे ससेबाबो बुंदो नामा नोंथां नोंथाङा फोथायोना फोथाया आरो बेफोरखौ बेफोरबायदि
दाथ' बेखौ फोथायाबो होनजाया फोथायोबो होनजाया दा हानद्रेदाव अवान पारसेन्टसोआ फोथायनायबो दं आरो ना मेगनजों नुनायबो दं नालाय औ दा बे खोमसि फोथायनाय होनोब्ला दानि जुगावथ' फोथायला बारु' फोथायनाया होमबाबो एसे एनैया दं आरो दा जेरै खाथि खालायाव ओ बे खोमसि फोथायनाय खौ नुबाय थानो मोनो नालाय औ एसे एसे नुनो मो नो आरो सिगांनि बायदिथ' इदि माने खोमसि फो थैजानाय गैयामोन दा बिदिनो आरो दा इफोरखौ फोथायनानैबो जाया मानो होनब्ला इखौबो फोथायाबा निजिनिसो
दा जों गेदेर गोलाव फरायलायनानै इफोरखौ फोथायबा बोरै जानो
औ आरो नों थाङा बे जेनबा खोमसि फोथायनायखौ जे गामि ओनसोलफोराव माने नोंसोरमो ओ नोंथांमोननि गामि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि मावजि बारस'नाय बास माबा दाउखा गाबनाय बेफोरखौ माबायदि फोथायो ना फोथायला एसे बुंना होलाय नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनबा गामि ओनसोलफोराव
ओ दा जोंनि ओनसोल बेफोरबायदि माउजि गाबनाय बा दाउखा गाबनायखौ फोथायनायखौ नुनो मोनाखै आं औ जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि फोथायनाय गैया माने फोथायनायखौ नुनो मोनाखै आरो दा
औ नोंथां
औ नोंसोरनि ओनसोलखै बेबायदि फोथायनाय दं नामा दा?
ओ नोंगौ नोंथां मोनसे गामि बा ओनसोलावहाय गासैनिबो गोसो बा साननाय हनाय बेफोरो एखे जाया बेखायनो जों नुनो मोनो सोरबा फोथायो आरो सोरबा फोथाया बेफोरो मानि आ गासैबो ओनसोलावनो थाजोबखायो नङा होमबा नोंथां औ दा जोंना बेनो खामानिया माने जों बेफोरखौ माबानानै मेल मिथिंफोर खालामहैनानै बेफोरनि सोमोन्दै बुंनानै माने बेफोरखौ मान फोथायनाङा बेफोरखौ जोङो बुंहैनांगोन थांनानै नङा होमबा नोंथां जेनबा जों गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै बेफोरखौ एसेबां फोथायनाय लाखिबाय थायोबा जोंनिनो बि बे मोनसे खहार होननानै जों सिरि थायोबा बिथांमोनहा माने गोबां गिनाय दङ मानो होनना बुङोब्ला जोङो जिउ खांनायाव बेफोरबायदि फिसा फिसौ नङै खोथाफोरखौ साननानै जुदि बेफोरबायदि गियोबा जों माने एफा गोलाव संसारखौ ओ बोरै खुंलांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंबावदो नामा नोंथां
औ दा बेफोर खोमसिखौ बेखौथ फोथायनाङा
औ‌ नोंथां
नङा होमब्ला दा जों बेफोरखौ फोथायबाय थाबा दा बोरै जानो दा जोंनि ओनसोलावथ नुनो मोनदों बेफोरबायदि फोथायनाय गैया नाथा थाय खाथि खालानि गामिफोराव फोथायनायखौ नुनो मोनदों
औ नोंथां
औ होमब्लाबो ओ जोबोद खम
औ नोंथां
औ नोंथां दा होमबा नोंथां जोंना
औ-औै औ
दा बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ नै समावबो सफैबायानो नोंथाङा दा आंनो नोंथांमोननि ओनसोलनि बा मावजि गाबनाय ओ मावजि बारसनाय दाउखा गाबनाय बा सैमा खिनाय बेफोरखौ बेसेबां फोथायो आरो फोथाया सोरबायदिया फोथायो बेफोर खौ आंनो बुंना होनायनि थाखाय नोंथांखौ आं साबायखर होबाय आरो आं मोनथिनो मोनबाय नोंथां
औ
औ नोंथां दा बिदिब्ला जोंहा स समाबो जाबाय नङा होमा नोंथां बिदिबा ओ दे नोंथां गोजोनथोंसै
औ गोजोनथों दे
दे औ
औ दे होमबालाय